हेलौ
औ नोंगौ
खोनांदोंना औ
औ आं खोनादों दे आं नोंथांजों मोनसे आयदानि सायाव सावरायनो होननानै फन खालामनाय जादों नोंथाङा फ्रि दंना
औ दङ दङ
औ नोंथाङा आंजों सावरायनो हागोन ना
औ सावरायनो हागोन मानि सायाव सावरायगोन
औ जोङो फोरबोनि सायावनो सावरायनि नामा
औ जागोन दे
औ फोरबो होननानै बुङोब्ला जोंनि दोरोङारि फोरबोफोराथ' मोननै मोनथाम दङ नङा होनब्ला
औ दङ
बैसागो फोरबो मागो फोरबो खाथि गासा फोरबो बेफोरबायदि दङ नङा होनब्ला औ दा जोंनि बर'फोरनि दोरोङारि फोरबोफोरा जोंनि बर'फोरनि गोबां आंगो नङा होनब्ला
औ औ नंगौ
जेरावनो बैसाग गो फोरबोखौ होननानै बुङोब्ला बैसागो फोरबोआथ' जोंनि बर'नि आंगोनिबो आंगो फोरबो नङा होनब्ला जेराव जोंनि मिथिंगानिफ्राय लानानै मानसि बिनिफ्राय लानानै गासैनिबो महर मुस्रियानो सोलायो नङा होनब्ला
औ सोलायो
औ जेरै मिथिंगाया गोदान महर लायो बिफां लाइफां गोदान बिलाइ खिलियो दैमा दैसा गोदान दै बो होयो बेफोरखौ नुनानैनो जोंनि सुबुं जों सुबुं माहारियाबो गोसोफोरा सोलायो नङा होनब्ला
औ सोलायो
मिथिंगाजों गोबफानानै रंजानो लुबैयो मिथिंगाजों गोरोबनानै जों गोसोखौ गोजोननाय थानो लुबैयो बेनि गेजेराव जेराव आं नोंथांखौ मोनसे सोंथि सोंनो लुबैदों
औ दे सोंजागोन
औ बे जोंनि आंगोनि बैसागो फोरबोआ जों बैसागो फोरबोआ जों गोदोनिफ्राय माबायदि सोलिबोदोंमोन आरो दानि मुगायाव माबाफोर सोलायनाय नुदों नामा बेखौ बिनि सायाव नोंथाङा माबा फोरमायथि होनो हागोन ना
औ हागोन हागोन ओम बैसागो थ' गोदोनिफ्रायनो जेनेबा जों जों जोनोम जायैनि सिगांनो जोंनि आजै आजौमोननि खुगानिफ्रायनो बिसोरजोंनोसो फालिजाबोनाय आरो गोदो गोदायनिफ्रायनो सोलिबोनाय रंजालि बैसागु जाय जोंनि सुबुं माहारिनि जिउजों गोरोबफानानै थायो नङा होमबा बेबादिनो औ गो गोदोनि गोदोनिफ्रायनो बैसागुखौ सुबुं माहारिया थांना थानायनि मोनसे रंजानायनि रंजा जानाय महरै फालिबोदों आरो बेबायदिनो बैसाग गोदोनि रंजानाया बिराद बुंनो थाङोब्ला सिमपोल गोरलैमोन आरो जेरैबायदि गोबां गामिफोरबो बेबायदि गैयामोन आरो नोगोर फोरनियाथ' बिदि बैसागु रंजानायनि सोमोन्दै मिथियामोन नालाय बेखायनो बांसिन बेसे बैसागुखौ गामियारि सुबुंफोरानो फालियो फालिबोयो आरो बेबायदिनो गासिबो गोदोनिफ्रायनो ज' ज' जानानै बैसाग खौ रंजायो आरो गिबियावनो जोंना गेदेर उन्दै बिदि मान लानाय गोदोनिफ्राय नो सोलिबोदों आरो बेबायदि मान लानाय आरो गोखा गोखै जानायाथ' गोदोनिफ्रायनो सोलिबोखानाय बियो मोनसे खान्थि बायदिनो बुंजागोन आरो जायखौ बेराम आजार रनिफ्राय होबथानो बा बेराम आजारनिफ्राय बारग'नो थाखाय गोखा गोखैखौ जों संक्रान्त थि समाव जायो नङाब्ला बेनि नेक्स्ट से दानाव जानाय जायो आरो बोसोरनि गिबि सानावहाय थिग बेबादिनो आथिखालावबो जेबो सोलायाखैब्लाबो एसे एसे एनै सोलायदों थेवब्लाबो बेफोरबायदि सोलाय जोबाखै आरोना जिहेतु बैसागुआ ट्रेडिसन सोलिबोनाय बेखायनो बेखौ नुनो मोनाखै आरो सोलायनाया जाबाय बे मोसानायनि बिथिङाव आरो खायसे खायसे समनि आं आंखाल बेफोरबायदि बिथिङाव एसे एनै सोलायदोंब्लाबो
औ नोंगौ औ दा बेनि गेजेराव आं बेखौ सो ओ सोदेरनो सानदों जेरै जोंनि मोसानायनि बेलायाव होननानै बुङोब्ला गाननाय जोमनायफोरखौ लानानै एसे सोलायबोनायखौ नुनो मोनो नङा होमब्ला नु थां जेरै सिगांनि समफोराव जोङो बैसागोआव गोदोहाय जों गैयि समनिफ्राय जेब्ला बैसागुखौ फालिबोदोंमोन बै सम बरफोरावथ जोंनि ब बर' आइजो फोरा गस्ला गानालासे दख'ना आनथाल' गाननाय खौबो जोङो खोनाबोनो मोनदों बा जोङो बिजाबफोर फरायनो मोनदों नङा होमब्ला
औ नुबोदों ओं
औ हौवा मानसिफोरा जोङो गामसा आरो खर'आव फावरि खायोमोन नाथायबा गस्लाफोरखौ गोबां गाननायखौ नुनो मोनामोन नङा होनब्ला आरो बेजों लोगोसे गाननाय जोमनायनि बेलायावनो गोदोनि समाव बा एसे सिगांनि समफोराव जोङो गोबां रं बिरंनि जिफोरखौ गानोमोन जेरै दखना दख'नाल्बाबो गोजा गोमो गुफुर गोथां बेफोरबायदि गानोमोन हौवाफोराबो गामसा फोराव हाग्रा सिख्रा बा गुबुन गुबुन गाबनि गाननायखौ नुनो मोनोमोन नाथायबा दानि मुगायाव मोनसे ट्रेडिसन बायदि जालांबाय एसे रुल बायदि जानायखौ नुनो मोनोसै जोङो नङा होनब्ला जेरैहाय आइजोफोरा गोमो दख'ना दख'नाल' गाननांगौ आरो गोथां गोथां आर'नाइ बा ब्लाउस गोजा बा रेगे रेगां बेफोरबायदिल' लानांगौ बेफोरबायदि रुल्सा फ फैबाय माने जोङो हाबाफारि बायदि खालामलांबाय आरो बेफोरखौ एसे सोलायनायखौ नुनो मोनो
औ सैथो खोथा नोंथां
गस्ला गाननाय बेफोरखौ आरो
बेबायदि सोलायबोनाय नुनो मोनदों आरो ओं
औ नंगौ दा
नोंथाङा आरो जेनेबा फोरबो फोरबोथ' बैसागु फोरबो थांबाय आरो बर'फोरनि गेजेराव आरो फोरबो फालिबावोना काति फोरबो मागो फोरबो बिनि सायावबो एसे फोरमायदो
औ जोङो फोरबोफोर होननानै बुङोब्ला अब्ला जों बैसागोनि अनगायैबो कारतिक फोरबो मागो फोरबोआबो जोंनि बर'नि गोबां आंगो आरो नङा होमब्ला जेरैहाय जोङो ओ कार्तिक फोरबो होननानै बुङोब्ला जों जेब्ला बैसागो बायनायनि उनाव माइ फोथाराव माइ गायो जोङो सानदुं अखा गायनानै गोबां खस्थ'नि गेजेराव जोङो गायनायखौ फोजोबो नङा होमब्ला बिनि उनाव औ जोङो माने जोंनि खस्थ'नि फिथाइखौ मोननो थाखाय बा जों जाय माइफोर माइ फोथाराव जों माइ गायदों बै फोथारनिफ्राय जोङो जाहाथे मोजाङै मोजां माइफोरखौ मोनो बा जोंनि मोननांगौ खिनिखौ मोनो बैनि थाखाय जाहाथे माइ आबादा गाज्रि जाया एम्फौ एनला अरा बैनि थाखाय जोङो इसोरनियाव आरज गाबनानै बा इसोरनियाव बिख'नो थाखाय जों मोनसे फुजा खालामनाय जायो बेनो कारतिक फोरबो नङा होनब्ला
औ नंगौ
औ बै सानखालि जोङो मोनायाव दुब्लि फोथाराव जेवारि लगायनानै न'नि बाख्रि ख्रियाव न'नि लामाफोराव जेवारि बाथि लगायनानै जोङो इसोरखौ सुंग्रि हरनाय जायो लोगोसे बिनि अखानायै जोंनि मन्दिरफोराव मन्दिरनि लामाफोराव बाय बे बायदि जोंथि जोंला जोङो आलारि बाथि फोजोंनानै ओ मन्दिराव जोङो इसोरखौ आर'ज गाबहरो जाहाथे बे बोसोरनि आबादा जों मोजाङै मोजां मोनो आरो मावनां- मावनानै मोननो गोनां खिनिखौ जाहाथे मोनो बेनि थाखाय जों इसोरनि सेराव आर'ज गाबो
उम थारैनो सैथो दा नोंथां
कारतिक फोरबोआवथ' बांद्राय बेबायदि गोलाव समनि थाखाय नङा सानसे साननैयावनोजोबो लोगोसे जोंहा फैबाय मागो फोरबो नङा होनब्ला
औ औ
औ दा खातिक फोरबोनि उनावनो जोंना मागो फोरबोआ फैयो मागो फोरबोआबो जोंनि बोथोरजों आबादजों सोमोन्दो गोनां जोबोद आंगोनि फोरबो मोनसे बियो दा बेनि सोमोन्दै नोंथाङा फोरमायनो हागोन नामा
औ हागोन ओ मागो फोरबोखौ जोङो जानाय लोंनायनि फोरबो होननानैबो मिथियो नङा होमबा जिहेथु मागोआव जों गोबां रोखोमनि ओ जेनबा दैलाङाव आबाद मावनानै जोङो गो गोबां बेबादिनो माइखौ आबाद मावनानै न'आव हानानै खस्थ' खालामनानै बुथु थुमनानै दोनो नङा होमबा बेनिखायनो जों मागोआवहाय गोबां खस्थ' खस्थ' खालामनायनि एसे मेंगानाय देहाखौ देहा खौ माने गोजोन होनो थाखाय खाय जों माखासे फिथा साम फिथा लारु आरि बानायनानै जों जायो बेफोराव गोबां रोखोमनि मनि फिथा आरि बानायो आरो बेजों लोगोसेनो मागो आरो गोनांथार बिहोमाया जाबाय जों बेलागुर सावनाय दाय औ बेलागुरखौ माने जोङो बानाय जयैनो गामि गामि गामि बेलागुर बानायो आरो जायखौ जोङो थालिर बिलाइ जों बानायो लोगोसे बेनि औवा औवा होनाय जायो आरो बेनि सिङाव नारा आरि होनानै सावो आरो बेयाव फाय गासैबो ज' जयै न'खरनि बा गामिनि गा खायसे खायसे गामियाथ' मागो फोरबो फालियो नालाय बेयावनो गामिनि फालिग्रा फोराबो बेलागुरखौ सावो आरो ज'यैनो खौसे जानानै ओमफ्राय बेनि नि बेनि हांगारखौ फोनना लायो आरो फोथायाव फोथा महरै फोननानै लायो आरो बेबायद
जेरावनो नोंथां आं नोंथांनाव मोनसे सोंथि माने गोसोआव फैदों आरो आं मिथिनो लुबैदों दा बे बेलागुर सावनायखौ जे मानि थाखाय बेलागुरखौ सावो बा बेलागुरा जोंनि बर' हारिनि मा नेरसोन फोरमायो बेखौ नोंथाङा फोरमायथि होनो हागोन नामा
औ हागोन ओ बेलागुरखौ जेनेबा जोङो बे फिथा सामथाय ओ ओ जेनेबा खसे खायसे बेराम आजार जान नाय जोङो बेमार आजार जानाय बेखौ होखारनाय बिदिबो बुङो आरो ओमफ्राय बेआवहाय जेनेबा जोङो बेलागुरखौ मोनसे मेडिसिन हिसाबै जायजेनबाय बे गोदो गोदायथ' जेबो बिदि बेराम आज जारफोर जायोब्ला डक्टर अज जा बिदि लांनाय जायामोन आरो बेखायनो जेनेबा नेचारेलि जोङो मिथिंगायारि महरै माबायोमोन आरो फाहामनो राहा लायोमोन बेबादिनो बे बेलागुर स सावनायावबो जेनेबा जों खौ ए गोदोनिफ्रायनो रायजो जाबोदों नालाय बर'फोरा बे बे रायजो जाबोनाय समाव माखासे बिदिनो खैफोद आफोद दुखु दाहाफोरा जेन जों